हेलौ! औ खोनादों।
औ बिब्दिबा जोङो बर' बर'फोरनि गाब गानाय खान्थि बिनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
अ बिब्दिब्ला आं जागायनोसै। जोंहा गोदो गोदायनि निफ्रायनो बर'फोरा गावनो दिहुन गावनो गावसोरनि लाजिनायखौ होबथानो थाखाय जोंहा जि जोमफोरखौ बरनना लादोंमोन, दिहुनना लादोंमोन। बिबदिनो जोंहा आगर आखाइफोरखौबो गावसोरनो गावसोरनि आखाइजोंनो एरनानै ओ गावसोरनि गाननाय जोमनायफोराव जोंहा बेरखांहोदोंमोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबफोर गानानै जोंहा दो जोंहा मि थिंगानिफ्राय मोननाय
औ
गाबफोरजोंनो जोंहा गावसोरनि जि जोमाव समायखांहोनो थाखाय गाबफोरखौ गादोंमोन
औ
गाब दिहुननाया बर'फोरनि मोनसे मुंख'नो गो खानथि बे गाब दिरुननाय खान्थिनि फारसे नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनोदि बुहुमनि गासै गासै फ्राय हादरावनो गोदो मिथिंगायारि गाब दिहुननाय बायदि खान्थिखौ नागिरनानै लादोंमोन गासै सुबुं माहारियानो नाथाय बेयाव आलादा आलादा खान्थिजों जोंहा गाबफोरखौ बरनना लादोंमोन बिदिनो मा बि बिनि मादावनो बर'फोराबो ओ गुबुन रोखोमनि मोनसे गाब गानाय खान्थि बेखौ जोंहा बर'फोरा गावनो दुना लादोंमोन
औ
फ्रायनो बर'फोरा मिथिंगा आदबै गावसोरनि गाननाय जोमनाय जि जोमफोराव गाब गानाय खान्थिखौ मिथिखाबोदों जोङो
औ
जारिमिना मोनस सहायै समनिफ्रायनो जानांगौ बर'फोरा गाब ओ गोनां जि जोम गानबोदोंमोन
औ
जोंहा गाब गाबनि सोमोन्दै जोंहा बांसिनै। निला।
निला। खौ गुबै गोथां आरो गोमो गाबखौनो जोंहा बांसिनै बाहायदोंमोन बर'फोरा।
औ।
जोंहा गोमो गाबखौ। जोंहा खान्थाल खान्थाल मादा बेखौ जोंहा गोमो गाबाव गोमो गाब खालामनाय जादोंमोन।
औ।
फ्राय जोंहा गोथां गाबनि थाखायहाय। बिफांनि बिलाइ गोथां बिलाइ बेफोरखौ जोंहा गाब गादोंमोन। आरो गोजा गाबनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा सुनैजों। सुनैजों खारै मिलायनानै जोंहा गाब गानाय जादोंमोन।
औ।
जोंहा सुनैया खारैजों नाङोबा जोंहा गोजा गाब जायो होननानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिबोदों। आरो जोंहा। गोसोम गाबनि थाखाय सिलिखा। बा थाइसुरि। बेफोरखौ जोंहा दै गुदुङाव। गोबाव सम रुनानै। आरो खुन्दुंखौबो बेवहायनो रुफानानै जोंहा बेवहाय गाबगानाय जायोमोन बे गाबगानाय खान्थियाव जोंहा सिलिखा आरो थायसुरि बायदि खुना लानानै बेवहाय खुन्दुंखौ सोमनानैहाय बे। खौ जोहा फोराननानै बेवहाय रानहोनानै बेवहाय गाबखौ गोरा खालामदोंमोन आरो। सुबाबो खारै बायदि बेबायदि खालामनानै लादोंमोन जोंहा।
औ
आरो गोमो गाबनि थाखाय जोंहा हालदैफोरखौ बाहायनायखौ जोङो मोनथिबोदों।
औ औ।
नोंथाङाबो गाब गानायनि फारसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन। नोंथाङा जि बुंदों बेफोर सैथो। जोंनि बर'फ्रा। गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनाय बायदि। हाबा मावनाय बिथिङाव आ। आखा फाखा बेबायदिनो जिउ गबोनायजों लोगोसे गावसिनि जे देहा सोलेर बेखौ होबथानो थाखाय गोबां सि जोम दाबोना लानायखौ जों नुनो मोनदों नोंङा होनबा? ओ बे फोर जि समाव जोंनि बरफ्रा आ बेबायदिनो मिथिंगानि बायदि थादेरसा बा बिफां लाइफां फि थाइ सामथाइ बिफांनि रोदा बायदि बिलाइ फोरजोंनो ओ गाबखौ बे जोंनि ओ जि सिफोराव गाबखौ ओ गाब होनायखौ जों नुबोदों आरो ओ बर आइजोफोरा दानाय लुनायजों लोगोसे गाब एरखांनायावबो बा ओ सिनि गाब महर होनायावबो बा खुन्दुंङाव गाब होनायावबो जोबोर आखा फाखा जोंनि बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो मिथिंगानि थादेरसाफोर खौ लानानै ओ बैफोरखौ गाबखौ होनाय जायो ओ गुबैयै जोङा निला गोथां गोमो गोजा बैफोर गाबखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि बरफोरनि सिफोराव ओ बैफोरखौ ओ बै फोर गाबखौ बरफ्रा ओ खुन्दुंङाव फुननो थाखाय बा गाब गानो थाखाय ओ गिबियावनो ओ ओ सापस बा जेरै हमनानै ला गोमो गोमो गाबनि थाखाय खान्थाल मादा हालदै बैफोरखौ दैयाव गोबाव स सम रुनानै बै रुनानै दोननाय दैयाव आ बे खुन्दुंखौ गोबाव सम सोमनानै दोननाय जायो आरो आरो बै सोमनानै दोननाय दैया दैनिफ्रायनो ओ बै सोमनानै ओ बै सोमनानै दोननायाव नो बै खुन्दुंया गोमो गाबनि ओ ओ ओ खालारा बा गोमो गाबा जाखां बोयो आरो बेबाय दिनो जों जों गोसोम गोसोम गाबखौबो ओ सिलिखा ओ बेबायदिनो उम ओ जाम जामनि फिथाइ बेबायदिनो गोबां फिथाइफोरखौ ओ रुनानै बे रुनाय दैया रुनाय दैयाव खुन्दुं खौ सोमनानै गोसोम गाबखौ ओ जोङो बानायनाय जायो बेबायदिनो गोथां गाबफोरखौबो सिगुननि ओ बेबायदिनो बिलाइ बा गोबां ओ बिलाइ फोरजों ओ रुनानै ओ बेखौ जों गोथां गाबखौबो दहननाय जायो बेबायदिनो जों गोबां गाबफोरखौ जोङो ओ दहननानै लादों गावनो गावनि आखाइजों मिथिंगानि थादेरसाफोरनिफ्राय बुथुमनानै बैफोर गाबफोरखौ जोङो गो गावनि आखाइजोंनो गाव ओ गाहोनाय बा गाब गाहोनायखौ जोंङो ओ जोंनि बर आइजोफोरनि बा बरफोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोननाय जाबोदों आरो
औ
औ नोंथाङा आरो बे गाब सोमोन्दै आरो माबाफोर मिथिबावो नामा?
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सैथो गासिबो सैथोगोनजा जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांनि ओमफ्राय बेबायदि ओ मोजां मोजां ओ गाबनि सोमोन्दै खोथा बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै दा जोंनि बर'फोरा गोदोनि समाव जोंहा इन्दि खुन्दुंनिफ्राय खुन्दुं इन्दि एम्फौनिफ्राय जोंङो खुन्दुंखौ लुयोमोन नङा होमबा नोंथां? जोंहा इन्दि खुन्दुंखौ लुनायाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो गाब गानाय जाया बेखौ जोङो मोनथिबोदों। बेवहायो गुफुर गाब बैनो दोनो मानो होमब्ला जोंहा इन्दि खुन्दुङा जेसेबांनो सुयो एसेबांनो हारसिङै गुफुर साफा जाबोसिनो। जायनि थाखाय बेयो समायखांखाय हारसिंनो बेहा समायखांनाय दंखायो। बेबायदिनो नाथाय गुबुन जिफोर जेरै गुबुन खुन्दुंफोर जेरै उल खुन्दुं बा फखुवा खुन्दुं बेफोरावल' जोङो गाबखौ गानायखौ नुनो मोनबोदों। जोहा गाब गाब गानायाव जोंहा बर'फोरा बांसिनै मोजां मोननाय गाबानो जाबाय जोंहा गोमो गाब बे गोमो खौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनबोदों आरो बे गाब खौनो बांसिनै बाहायबोदों।
औ।
आरो बे गोमो गाबखौ ओ दिहुननाय खान्थिनियाव जोंहा गिब ओ जोंहा बेवहाय ओ गोनां जानाय ओ मिथिंगानि थादोरसाफोरा जाहैबाय दावा बिफांनि बिगुर खान्थाल बिफांनि बि गुर नङाबा मादा रोदा उवालाव एसे दे फ्रामना लानानै मोजाङै रुना लानाय जायोमोन बे गोमो गाबखौ बर' दिरुनो थाखाय।
औ।
बेहाय बेजोंनो नांगौ बिबांनि सु नै होनाय जायोमोन।
औ। हेल'।
लानायनि उनाव खुन्दुंफोरखौ सान्दुंङाव मोजाङै फोराननानै दोननाय जायोमोन आरो जोंहा बे जों लोगोसेनो गाब गानायजों लोगोसेनो जोंहा मोनसे ओ बेयो गाब गानायथ' नङा बेयो माइदि होनाय होननानै बुंनाय जायो जोंहा खुन्दुंखौ जोंहा मोजाङै थाम थाम दख'नाखौ गानथावथाव खालामनो थाखाय बा जिखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंहा ओ खुन्दुाव मार होनाय बा जियाव मार होनाय जायोमोन जोंहा मोननै खानसे बानायनाय जायो बेखौ ओ गिबियावनो खुन्दुंङावबो मार होग्रोयो। आरो जुदि बेखौ खुन्दुंआव होस्लाबनो हायाबा जोंहा दायरेकहै ओ जियाव जि दाखांनायनि उनाव जोंहा मारखौ होनाय जायो। बे मार होनोनायाव जोंहा गिबियावनो ओ मोनसे दोआव दै बुरजा लानानै बेवहाय माइरंफोरखौ रुनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ बेखौ गोबां रुग्लिनानै बिनि मारखौ बरननाय जायो। माइरंनि मारखौ बिनि उनावहाय खुन्दुंखौ बेयाव थुननानै रुफायो बेजों ओमफ्राय जेब्ला खुन्दुङा रु थायो बे खुन्दुंखौ जोंहा स्र स्रहै लाखिनो थाखाय बेहाय जा खुन्दुंखौ जोंओ सोमदोन बे खुन्दुंआव जोंहा थखख मोनसे खुन्दुं खाफाना लानाय जायो जाहाथे बेयो गुलाय गुजाय जानानै हेब सोमलाबाया मानो होमब्ला जेब्ला जोङो मार होगोन अब्ला खुन्दुङा गोरा जानानै गावजों गाव हेबलायलाय नायनि ओ लामा थायो माने हेबलाय लायो बेखौ नोजोर बोनानै खुन्दुंखौ मोजाङै स्र' खाथोब खाथेनानै बेहाय जोंहा जेब्ला ओ बे खुन्दुंखौ बे माराव जोंहा सोमो बेनि उनाव जोंहा बेखौ बोखांनानै लामनाय जायो बे लामायाव जोंहा नाय फा नायफा खालामनो गोनां जायो जाहाथे बे खुन्दुंआ गावजों गाव हेबलायलाया बेवहाय जोंहा फेनस्रा फेनस्रा होनानै फोराननाय जायो बे मारखौ मार खुन्दुंखौ बिनिफ्राय जेब्ला रानो बेखौ जोंहा मुस मुस्रा सानाय जायो आरो बिनि उनाव सोंसिगोन ओमफाय बेबायदिनो जोंहा जियाव डायरेक्ट मार होनायाबो मोनसे जिखौ बे माइरं रुनायाव बा मार गोनां दैयाव बे खौबो रुनाय जायो बे रु बिनि फ्राय रुनानै बेखौ लामनाय जायो बिदिबा डाइरेक्ट जायो आरो बे जियाव दडायरेक्ट होनाया बिजों लोगोसेनो जोङो गोमो गोसोम गाबखौ गानायाव जोंहा ओ माब्लाबानि समाव जोंहा ओ इन्दि खुन्दुं गैबाय बायाब्ला इन्दि खुन्दुं गैयाबा जोंहा गुफुर गाबनि आवा खुन्दुंखौनो इन्दि बायदि दिन्थिनो थाखायहाय जोंहा बेखौ गाबहोनायानै ओ फुदुंनाय जायो जेरै बे उइ ओ आवा खुन्दुंआव आवा खुन्दुंखौ इन्दि बायदि दिन्थिनो थाखाय जोंहा ओ साहा बिलाइ बेखौ जोङो रुनानै नै ला-लानानै बे साहा बिलाइनि दै जा गोसोम गाब बेयो जेब्ला खुन्दुंआव नांगोन अब्ला जोंहा बे गुफुर खुन्दुंआव नांब्ला जोंहा इन्दि बायदि बियो महर लायो ओमफ्राय बि नि उनाव जिसांनो सुयो बियो बेबो बेबायदिनो इन्दि बायदिनो जोङो बि बिहाव बे गुफुर खुन्दुंखौ सोमनानै
अ
बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा गाबखौ गानाय जायो दा बिब्दिब्ला जोंनि बे गाब गानाय आयदानि सायाव रायज्लायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ दे।
अ